औ हेल नां
औ नों
हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों दा औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ माने दा ओ माइ आबादनि सायाव सावरायनो थाखाय एसे सावरायजागौमोन नामा नोंथां माइ आबादनि सायाव
औ नोंथां सावरायजागोन
औ माने माइ आबानि सायाव आं एसे बुंग्रोना होनसै नामा औ औ माइ आबादाथाय जों बा आसामाव बा जों बर' हारियाथ' गासैबो माने ओंखामखौल' जों जानानै थांना थायो नङा होमबा नोंथां औ औ बे ओंखामखौहाय जों जेनेबा माइ माइखौनो ओंखाम बानाय नालाय जोंनिया माइ आबाद मावनानै औ माइ आबाद मावनाय जायोबा जोंनि ओनसोलफोराव बा जों बर' हारिफ्रा ओ दा दैज्लां बोथोरनि समाव माइ आबाद खौ गोबांसिनै मावनाय जायो माइ आबाद खौहाय ओ ओ गोबां जातनि माइ आबादफोर दङ दानिया आगोलावहाय जोसा माइब्रा माइ मा माइ फाख्रि औ बिदिनो ओ माइ मा बायदिसिना माइ दंमोन बायसमुथि बेफोरबायदि नङा होमबा औ दा आरो माइफ्रा गोदान गोदानै गोनोखो मुगाव आरो दिहुनजा वावदो बा गुबुन रायजोफोरनिफ्राय फैबावदो जेनेबा सुथुर प्रसाद तुर ओ बिदिनो बिहारि बायदिसिना माइ ओरै दङ नङा होमबा आइजुम
औ दङ
औ गोदो जोंना जोसा माइब्रा गोबां गायोमोन नाथाय आथिखाल जुगाव जोसा माइब्रा गायनायखौ एसे खम जानाय नुदों आरो नोंथां ओ बायसमुथि बेफोर माइफोरखौ बा माइ मा बेफोर माइ खौ गायनायखौ नुनो मोनला आथिखालाव बांसिनै सतुर पसात्तुर बा रनजित आइजुम एसे बेफोरखौ गायनाय नुदों आरो दा
औ
ओ माइ आबादखौहाय मारैहाय मावो एसे फोरमायनोसै नामा
औ
औ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव ओ माइ ओ माइनि बिधान नांग्रोगोन जों बे बिदानफोरखौ न'आवनो मोजां माइनि लाखिना दोनो खायफासेया बा जोंङो एसे नार्सारि दखानफोरावबो मोननाय जायो बे ओ माइ माइ बिदानखौ माइ बिदानखौ जोंङो गिबियावहाय दैयाव बस फाथोनि बस्था बेफोराव सोनानै सोमग्रोनांगौ दैयाव। फुख्रिबा जायखिनिया दैयाव सोमग्रोनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय ओ साननै बा सानथाम दोननानै बोखांनाय जायो बोखांनानैहाय बेखौ ओ माबाफोराव दोननानै बिलाइफोरजों बा थास' बिलाइ बा माबा गाजा गाजा जाया बेरजोबो बे गाजा बेरनायनि उनावहाय अ जोंहा दुब्लिहाव दुब्लियाव ओ हाल एवनानै हाखौ मोजाङै फोमोननानै ओ गोमोन खालामनानै बा हाब्रु गेल खालामनानै मोजाङैहाय अ दै थानायनि आलिफोरखौ खौ मोजाङै फोनानै बेवहाय जों ओ माइखौ फोनाय जायो। माइखौ फोनानैहाय जोंना ओ खोथिया बा माइआ रज'यो रज'नायनि उनाव बा थामजि ओ बा थामजि ब्रैजि ब्रैजिबा बेफोरबायदि साननि उनावहाय जों बे खोथियाखौ फुनो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ नांगौ।
आरो औ औ। औ माइ माइखौ ओ आरो नेक्स्ट जों फुनानै गायनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव दुब्लिखौ जोङो हाल एवनानै लाग्रो नांगोन हालेवनानै जोङो ओ आलि ओ दैया जाहाथे ओ दुब्लियाव थाबाय थायो बिनि थाखाय जों आलिफोरखौ मोजाङै फोना लाग्रोनांगोन। आलिखौ खीना लानानै जों हालिखौ ओ एवनानै हाखौ जों मोजाङै फोमोनना लानांगोन। बिनि उनावहाय ओ जोङो माइखौ गायनो हायो आरो हाया मोनोब्लाथाय फुनानै ओ दा माइखौ जोङो ओ हालखो एवोबाथाय जोङो आगोलाव जों मोसौ औ एबा नां मोसौजों एवनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जोंनि ओनसोलफोराव। दा नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि ओ मोसौ बा नांगोलजों एवनायखौ ओ गोबां मानसिफोरानो खम खालामबोबाय एबा गारबोबाय। मानो होनोब्ला मोसौजों एवोब्लाथाय हाया जोंना एसे मोजाङै मोनसिनो बा जेबो ओ इफेक्टेड जाया जेनेबा जो ओ बेयाव थानाय ना ना एम्बौ बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरा खानस्रि नांगोलजों एवोबा बेफोर थो बारा इफेक्टेड बा थैया बासायलाङो नाथाय ट्रेक्टरजों आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवो बेफोर एफेक्ट इफेक्ट जायो जानायालाय थेवब्लाबो माने ओ नांगोलजों एवोबा सानसेयाव बोसोर ओ सानसेयाव ओ बिगासेखौनो एवनो बा हानो नागिरा आरो ना जों मासे ज' नांगोल गंसेजों औ बिनि थाखाय औ बेखौ नागारनानै जोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर गोदोरजों हालेवनायखौ बांसिनै नुनो मोनदों। ओ ट्रेक्टर फिसाजोंबो आगोलाव जोबोर एवनाय नुदोंमोन नाथाय एसे खम जालांदों मानो होनोबा ट्रेक्टर फिसाजोंबो सानसेयाव ओ दाइननिफ्राय जि बिगाल' सानसे एवोब्ला बेसेबांल' हायो बिनि थाखायनो बेखौबो नागारनानै मानसिफोरा माने ट्रेक्टर गोदोरजों एवनाय नुयो आरो मानो होनबा ट्रेक्टर गोदेरजों सानसेयाव। ब्रैजिनिफ्राय द'जि बिगासिम एवनो हायो। बेनि थाखायनो बे गो- गोनोखोआरि मुगायाव मेचिन बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो मानो। होनबा समनि जोंहा जोबोर आंखाल समजों खारफानांगौ ओंखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंहा ओ माइ आलि खोनायावबो जोंहा ट्रेक्टरजों खोजायो ट्रेक्टर माने ओंखारदो मेसिन नाथाय जोंनि ओनसोलाव मोन फैथ'वाखै बे दा जोंना मानसियानो आलिखौ खोनाय जायो जेनेबा हौवा मानसिफ्रा ओ लोगोसे नेक्स्ट आरो माइ गायनाय माइ गायनायावबो मेचिनजों गायनायखौ ओ जों नुनो मोनदों गुबुनाव नाथाय जोंनि ओनसोलाव मोनफैथ'वाखै बे बर' आइजोफोरानो जोंना खोथियाखौ फुयो। जोंनि ओनसोलाव फुनानैहाय माइखौ आइजोफोरानो गायो। ओ माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जेनेबा हालेवनाया जानानै मोननानै हाया ओ हाल माइखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो बे माइ गायनायनि सिगां जोङो हासार बा हाग्रा थैनाय मुलिफोरखौ सारखाग्रोनानैबो लानो हायो बिनि उनाव माइखौ गायबाय गायनायनि उनावहाय आरो जोंना माइया थाङोब्लाथाय एसे जेनबा हासार सारबावनो हायो। लोगोसे ओ माइ माइ बिलाइखौ एम्फौआ जानो हायै ओ मुलि सारबा सारनो हायो एम्फौ जायोब्लाथाय ओ बिनि उनाव ओ औ ओ जेब्ला माइया मोनो बै समाव जोंहा ओ आखाइजों गोदो आखाइजों हानानै हुलाबारि बा बाव खाजों बाननानै न'आव लाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ खाय दासिमबो ओ हानायखौ नुनो मोनो ओ आखाइजों हानानै बाननानै लाबोनायखौ नाथाय दानिया मेसिन ओंखारबाय नालाय गोबाङानो ओ जायगायावनो माइखौ हाना ओ मेसिनजों हानानै हानायजोंनो डाइरेक्ट माने माइ नाखालांनाय जायो आरो बे मेसिनजों ओ गोबां हानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव आरो सानसेयावनो गोबां हालांनोबो हायो लोगोसे माइखौ जों डाइरेक्ट न'आव रोगानााल'सो लाबोनांगौ दे माइखौ ओ जिगाबो बे जागायावनो हानानै ओरै थालांजोबफायो लारिं लारिं बिदिनो माइ आबादखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे ओ गोबां ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आ माइ आबादनि सायाव
औ हागोन गिबियावनोथ' जोंनो माइ आबाद बुङोब्ला जोङो। गिबियावनो खोथिया नांगौ जायो जोंहा खोथियाखौ फाथोनि बस्था यावनो सोमनाय जायो मानो होनोब्ला फाथोनि बस यावहाय गिलिर जायो बिनि थाखायनो जोङो
उम
जाखिनि जोंनो खोथिया नांगौ बेखिनि जोङो माइलिखौ दैयाव सोमनाय जायो साननै बा सानथामनि थाखाय जेब्ला बियो गाजा फिसा हरो अब्ला जों बेखौ बोरियाव बोखांनानै लाबोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दै गसरनो थाखाय खामसालियावनो दोननाय जायो गोबाङानो बिनिफ्राय जोंहा फाथोनि बस्थाखौ सायाव खोबनानै होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो गाजा फिसा बेरोब्ला दुब्लि फोथारसिम बेखौ फोनो लाङो खोथियावखौथ' जों मानसिफोरानो आखाइजों सारस्रो सासस्रो फोनाय जायो आरो ना माइ गायनो थाखाय हाथ' जोंहा गिबियावनो खारायग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा सामार होनाय जायो सामार होयोब्ला बेयावहाय जोंहा आलि आलि दाननाय जायो जायखौ जोंङो आ आलि दानोब्लाथाय माइनि जिं जिंनि हाग्राफोर रज'नो हाया। बिनि थाखाय जोङो आलिखौ दाननाय जायो आरो बिनि उनावहाय। जोंहा खमसे लास हालौ ब्लावथाय जोंहा बेयावहाय आलि खोनानै लानाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोंहा बेयावहाय हाया मोजाङै मोनोब्ला जोङो बेयाव खोथिया खौ फुनानै माइ गायनाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोंहा। गोदो गोदायथ' बांसिनानो। हालजोंसो एवनाय नुयोनो आरोना मोसौजों जोंनि ओनसोलावहाय नाथाय दानि जुगाव जोंहा गोबां सोलायनाय लाबोबाय। जोंनि बे गोनोखोआरि मुगायाव जोंहा बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवनाय नुयो आरोना दानि जुगावहाय बिनिखायनो ट्रेक्टरजोंनो एवो जायखौ जोङो। खम समनि गेजेरावनो एवनानै फोजोबनो हायो आरो गोबां जोङो सानसेयावनो माइखौबो गायनानै लायानो हायो आरोना बेबायदिनो। गोबां रोखोमनि माइ गायो जोंनावहाय। जेरै रनजितखौनो गोबाङानो गायनाय जायो जोंनि थिंजाय बिनि उनावहाय जोसा माइब्रा गायो। आरो फौसाा फुल फाख्रि बायदि बायदि माइखौ गायनाय जायो आरो जेब्लानाखि। माइया मोनो औ अब्ला जोङो बिखौहाय जोंनिथिंजाय ट्रेक्टर जों हानाय जाया आरो माइखौ जोंनिथिंजाय मानसिफोरानो हायनाय जायो खासिजोंजाय बिनि उनावहाय हाखांनायनि उनाव जोंहा बावखा उलाबारिबो बुंनाय जायो बि जों न'आव लाबोयो आरो ना माइखौ बिनि उनावहाय थ' गोदोहाय जोंहा गोबाङानो मोसौ हालजोंनो नायोमोन। नाथाय दा आरो खम समनि गेजेरावनो गासैहाबो मावनो लुुबैयो खामानिखौ बिनि थाखाय। ओंखायनो ट्रेक्टरजोंनो नानाय जायो आरो ना औ बेबायदिनो जोंनिथिंबो माइ आबाद
दा नों एसे मोनसे सोंजागोन नामा आरोबाव
औ नोंथां।
औ नोंसोरनैथिं जा माइखौ जि आइजोफोरानो गायो। बे आइजोफोरा हाजिराओ गायो ना सावरि ओ ना ओरैहाय फाला बदल आरो लोगोसे नोंथांमोननि जों दा औ माइनि बेसेनखौ बा नोङो मा मा माइ गायो होन्दोंमोन नोंथाङा।
जोंनिथिंथ' रनजित खौनो गोबाङानो गायनाय जादों आरो गया माइ औ
रनजि नि मनसेनि बे बेसेनखौ बुंनो हागोन नामा दे गासै
औ रजतनि माइ द थ' जोंनि थटिं दाइनजौसोआनो जायो आरोना नोंथां गोबाङानो आरो जोंनि थिं माइखौ आइजोफोरानो गायनाय जायो आरो गोबां होनोबाथ' जोंनिथिं बदलबो गायनाय जायो। आरो गोबाङानो हाजिराबो लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ गोदो गोदायहाय सावरि गायोमोन नाथाय दा आरो बेफोरबायदि गायनाय गैला आरो ना
औ दा औ आइजेरिया मा बेसेना बेसेबां होनदोंमोन आरो बोरैहाय नोंसोरनिथिंजाय
थिं हाजिरा बुङोब्ला जोंनि थिं हिनजावफोरनि हाजिराया थामजौ आरो हौवा फोरनि हाजिराया ब्रैजौहाय मावनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय।
औ औ
औ नोंथां